औ फंबाय
खोनदोंना आदाया
औ
औ फुंबिलि समनि आदानिसिम गा हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
अ गोजोन बाय
औ ओ दे दासान्दि आदानि खौराङा जानांगौ मोजाङैनो दं।
औ दङ
अब्ला आदाजों आङो मोननैसो आयदानि सायाव खोथा रायज्लायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो।
औ
आदाया जुदि ओ गाज्रि मोनाब्ला दान्दिसे सम होनो हागोन ना।
औ औ हागोन फंबाय हागोन
औ अब्ला आयदाया जाहैबाय जोंहा जा दंफां
औ
बे दंफांनि जोंङो गोदोनिफ्राय लानानै दायालागै
औ
माबायदि जोंङो बिनि हेफाजाब लाबोदों साहारा लाबोदों।
औ
दंफांजों मा मा जोंङो बानायनो हायो। दंफांनिफ्राय जों मा मा हेफाजाब मोनबोदों बिदिनो दंफांखौ बाहायनानै जों मा मा ओ बानायनानै लादों बेनि सायाव आदाया एस से फोरमायना होनो हागोन।
सागोन बुंबाय हागोन ओ गोजोन फुं फुंबिलिनि फंबायनिसिमबो ओ गोजोन हामलायनाय जासिबाय। दिनै बोथोरा एसे बोथोरा एसे थान्दा।
औ आदा।
ओं फंबायनि सा सोंलुनि फिनखौ आं होननो सानदों।
औ।
जे दंफां होनना बुङोबाथ' ओ जों मिथिखागौ। जायजोंनो थांना थानायखौ थांना थानायाव मदद होयो।
औ औ।
बिफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो। दंफांनि अक्सिजेनखौ जों लायो। आरो जोंनि ओमफ्राय जा ओंखारनाय कार्बन डाइ अक्साइड बेखौ दंफाङा लाइफाङा बोनानै लायो। ओ दंफांनिफ्राय मा मा बानाय जायो होनना बुंङोबाथ' जोङो गोबां दंफांजोंनो जों सोनारा थानाय। बिदि जायो।
औ।
दंफां होननाय लोगो लोगोनो एक्स टेबोल चयार बेन्स
औ।
बेदि उन्दुग्रा बिसना बेबायदि जों गोब गोबां बानायना लानो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो दंफांखौ जों बन बानायो।
औ।
बन बानायनानै जोङो बेजोंनो ओंखाम ओंख्रि संनानै जायो।
औ औ।
बिफाङा जोंनि ओ जोंखौ बेबायदिनो गोबां मदद खालामबोदों आरो जाय समाव बिफां लाइफाङा जोबस्रांगोन
औ
बेबायदिनो मानसि सुबुं माहारियाबो जोब नि लामायाव फैगोन आरो मानो होनोबा दंफाङा जोंनो अक्सिजेन होयो जों लायो जों हगारनाय कार्बन डाइ अक्साइडखौ बिसोरो लायो
औ औ औ आदा औ
बेबायदिनो जोंनो गोबां माने ओ हेफाजाब खालामो आरो दा बेफोर हेफाजाब होनायनि सायाव बा दं बिफांनि सायाव आरोबाव फंबाइाया
औ
फंनैसो मिथिनाय बाथ्रा खौ आंनि सिगाङाव फोरमायनो हागोन नामा
हागोन हागोन आदा हागोन दा आदाया बुंलांबाय जोंना जा दंफांनिफ्राय जोङो माबायदि हेफाजाब मोनो
औ
आरो दंफां लाइफां गैयाब्ला जोङो माबायदि जोबस्रांलांगोन जोंबो बेखौ आदाया मोजाङैनो फोरमायनानै होदों दा नैबे समाव आं बेखौसो ओ बुंनो सानो दंफां होननानै बुङोब्ला बेनिफ्राय जोङो ओ गोबां माखासे खामानि बिदियाव बाहायनो हायो जेरै ओ न' बानायनाय जोङो हाजो ओनसोलफोराव दंफांखौनो हाखावनानै बाहागो खालामनानै मा खालामो बे दंफांनिनो न' बानायनाय जायो आरोखि नांगौ बायदि बाहागो खालामनानै जोङो हाखावनानै बिदि बिदिनो हास'नानै बिदि न' बां लुनाय जायो बांसिनानो हाजो ओनसोलाव जोङो बिदिनो दंफांनि एबा काटनि न'खौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो बेनि अनगायैबो जोंनि हायेन ओनसोलफोरावबो ओ गोबांसे मानिे जोङो नुनो मोनो जा जोंनि सरासनस्रा न' थानाय न'
औ
औ फाखानियानो जा एबा बिदिनो हानि न'आनो जा बेवहायबो जोङो मा होयो बै जा जोंहा खिनसि बाटाम होननानै बुङो बेफोरावबो जोङो दंफांनि जा काद बेखौ जोङो बाहायनाय जायो आरो
औ औ
लोगोसेनो जोङो दंफां नि गुनखौ बुंनो थाङोब्ला जोंहा दंफाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ आरो गोबां सेमानि मुं दङ दंफांनि ओ बे मुं आरो रोखोमखौ लानानै जोंहा गोबां ओ बेसेन गोसाबो दङ आरो बेसेन खमनिबो दङ माखासे गोरा दंफां आरो गुरै दंफांबो दङ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बेसेन गोसा हिसाबै ओ साल दंफां होननानै बुंनांगोन ओ बिदिनो गोजा सन्दन गुफुर सन्दन आरो लोगोसेनो सिगुन दंफां सिसु दंफां आरो बिदिनो अगुरु दंफां दङ आरो ओ बे लवार दंफां बेबायदि माखासे बेसेन गोसा दंफांबो दङ आरोखि दा बेवहाय र जा लबर दंफां दंफां बे लबर दंफांखौथ' जोङो जोबोद बेसेन गोसा होननानै बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला बेनिफ्राय जोङो लबर बानायनाय जायो एबा बे दंफां खौ जोङो हानानैहाय बेनिफ्राय जा आटाया ओ जमा जायो बेखौ आथाखौ जोङो थुबुर खालामनानैहाय लबर बानायनानै जायो आरोखि बिदिनो अगुरु दंफां होननानै बुङोब्ला जोङो बिनिफ्राय जों खोनानो मोनो ओ सेन्ट बानायो पारफिउम बानायो बिदिनो माखासे ओ मोदोमनाय एबा बेबायदि थाव मुवा बेफोरखौ जोङो बानायनायखौ मिथिनो आरो लोगोसेनो बे ओ गोजा सन्दन एबा गुफुर सन्दन दंफां बेफोरनिफ्रायबो जोङो माखासे मोदोमनाय ओ साबोन बानायनाय माखासे बिदिनो मोदोमनाय जिराद बानायनायावबो जोङो बनायखौ जोङो मोनथियो आरो बेनि गेजेरावनो जोंहा सिगुन बायदिसिना बिदि ओ सिसु बिदि बेसेन गोसा एसे गोरा दंफांफोरखौ जोङो माखासे जा जोंनि जिरायनाय जेरै हमनानै ला फारनिचार बेबायदि बानायनायाव बेफोरखौ बाहायो आरोखि औ ओ लोगोसेनो आरो बुंबावनांगोन जोंहा माखासे मानि बिदि ओ खम दामि दंफां दङ बेफोरखौ जोङो ओरैनो सरासनस्रा खामफ्लाय बानायनाय आरो चियार बानायनाय टेबोल बानायनाय। बेफोरखौ। एबा सलायनि जा खाथि। बेखौबोथ जोङो दंफांखौनो जा फिसा-फिसा बिदि माबा खालामनानैहाय गुन्दै बेबायदिनो सेक्सन खालामनानै फिसा-फिसा बिदि खाथि खालामनाय जायो सलायनि दंफांनिफ्रायनो औ। दंफाङाथ जोंनि थाखाय थारैनो जोबोद मा होनना बुंगोन बेखौ गोनांथार आरो गोदोनि समावबो जोङो नुबोदों ओ दंफांखौ बाहायनाय होननानै बुङोब्ला गोदोनि समावथ जोंहा बिदि बिदि सिमेन्ट बाला अन्थाइजों बेबायदि खुन्था बानायनाय ननि थाखाय बेबायदि जोंहा बारा गैसोआमोन ओंखायनो जों मा नुयोमोन बे दंफां एसे गोरा दंफां एबा साल दंफांफोरनि खुन्था बानायनाय बेफोरखौ बाहायनाय नुयोमोन आरो जोंहा दंफांजोंनो मा बानायनो हाबावो जोंहा बायदिसिना थफसि होननानै बुङो जोङो। थबसि बानायो बिदिनो आरो दिंखि बानायो। औ जोंहा जा हिसान दानायनि थाखाय बेफोरो काट दङ खाल बेफोरखौबो जोङो ताट खालफोरखौबो बिदिनो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो जोंहाथ कास कर्म जायोब्ला। दंफांनि बन नङाब्लानो जाया बांसिनानो बेवहायबो जों आदायाबो माबाफोर आरोबाव दंबावो नामा बिदि सानो नामा।
दंफांनि सायाव। नोंथाङाबो आंनि मिथियैखौ एसे फोरमायबाय। दंफां होननानै बुङोबाथ जोङो मिथिखागौ सरासनस्रा नङा होमबा खायसे दंफाङा जोंनो फिथाइबो होयो। जों बेफोरनि फिथखौ बेफोरनि फिथाइखौ जायो। बोथोर नायनानै बोथोर ओ बिफाङाबो जोंनो फि सामथाय होयो। नै दा जेरै खान्थालनि बोथोर। थाइजौनि बोथोर नङा होनबा। फंबाय।
औ आदा नंगौ।
बेबायदिनो गोबां ओ जोंनो ओ फिथाइ होग्रा दंफां दङ। जों नआवनो गायनानै लायो बेफोरखौ जोङो हाननानै जायो। एब जोङो ओ फानोबो।
औ औ।
बेबायदि ओ दैज्लां बोथोराव थायनाय होनना बुंबा थगोबां दङ जेरै थाइजौ खान्थाल ओ बेफोरखौ लानानै ओ थाइगिर
औ।
गोखै फिथाइ नङा होमबा?
औ औ।
बेबायदि गोबां दङ।
औ।
दा फंबाय बिनि सायाव माबाफोर फोरमायबावगोन नामा।
ओ फिथाइ होननायाव आङो गोसोखांबाय दा जोंहा माखासे मानि जाग्रा जाजाग्रा फिथाइफोर जोंनो बे दंफांफोरा होयो नालाय बेवहाय माखासे गोखै फिथाइफोरखौ जों मा बानायनो हायो आसारबो बानायनायाव जों बाहायो आरोखि। जेरै जोङो थाइजौ आसार बिदिनो थिंख्लि आसार जलफि आसार बैग्रि आसार जाहैबाय आमलाायखु आसार माखआ जोहा मोजां मोजां गोदै फिथाइ हिसाबै जाग्रा जा दङ बेदि हिसाबै जोंहा लिसु जाहैबाय बिदिनो खिजुर फिथाइ जाहैबाय बिबादि जोंहा सानथ्र' हायै फिथाइ जों जा हाग्रा बा रिनि दंफांफोरबो जोङो नुनो मोनो आरो आरो ओहम जोबोद मख'नो गोनां खोथाया बेबायदि जोंनो दंफाङा मा होयो सानदुंनि समाव जोंनो साया होयो।
औ औ औ
जोङो जेब्ला सान्दुङाव थानो हायै जाग गोन एबा जोबोद ओ मा होनगोन दुंहाव थासारि जायो अब्ला जोङो बे दंफांनि सिंफोरावनो जों सायायाव जों जिरायनानै गोसो मोदोमखौ जोङो थाजिम लायो आरोखि।
औ औ
औ ओंखायनो आं बुंनो स आनो मा जोङो दंफांखौ जेब्लाबो गायनांगौ जों दंफांखौ बाहायबाय थाब्लाल' जाया मानो नामबा बिदि बाहायबाय थायोब्लाथ' बे जोबस्र लांगोन ओंखायनो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ गायनोबो नांगोन आर खि औ आदा अब्ला आदाजों रायलायनानै आङो जोबोर मोजां मोनबाय माखासे मोनथियै बाथ्राखौ आदायाबो आंनो फोरमायबाय। आरो आंनि जाखिनि आं मोन्थिनाय बेखौबो आं आदानो फोर